हेल' अ खोनादों न औ खोनाबाय खोनाबाय ओं
औ दायो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय आं नोंथां जों माने जोंनि ना हमनायफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो हरदोंमोन आरोना नोंथां
औ जागोन जाग सावराय जागोन जेबो उसुबिदा गैया
औ दा नोंथांमोननि जों माबायदि माबायदि नाखौ हमनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन ना
अ हागोन द जोंनि एरियायावा जोंनि ओनसाव नाखौ बिदिथ' बिलो गैया जोंनि ओनसोलाव एरियायाव मानो होनबा एसे अखा हाबादा दंग' दंला एसे ओरैनो दै थायो बेफोरावनो मानसि जिखिनि ना थायो बेयावनो हमो आरोना ओमफ्राय जिखिनि जोंनि एरियायाव गंसे दैमा दङ आरो बे दैमायाव ओ थांनानै मानसिफोरा ओ नाखौ गुरनानै लाबोयो आरो ना हमनो थाखाय जोंहा जेखाइ ओ बिदिनो लाब जे थेला जे आस्रा ओमफ्राय बिद दिनो ओ बा ना हमग्रा माने ना हमग्रा आगजुफोरजों माने खखा सेन बिदिबो जों ना हमहैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो नाफोरखौ ओ मो नाथुर बिदिनो नाथुर फिसा नाथुर गिदिर सामु खांख्राइ बिदिनो ना गोलाव नास्राय सें ओ बिदिनो माखा ना बामि इदिखौ ओ बांसिन मोनो जोंनि साइडआव बिदि माने ना मावाफोरखौ बारा मोननाया जाया माने दैमा नालाय बे बुस्थुआ ओरैनो ओमफ्राय बिदिनो जोंनियाव बर' हारसा सौरा माने दैमा गंसेल' जाहैबाय नालाय माने गासिबो फैजोबो बे दैमा गंसेयावनो। ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजाननि मानसिफोरा जोंनियाव ना हमनो फैयो। ओ मानो होनबा दैमाया गंसेल' नालाय ओ जोंनि एरियायाव बिदि बिलो गैया नालाय माने बे गंसेल' नालाय बेखायनो मानसिफ्रा बांसिन जोंनि एरियायाव फैयो आरो ना। दा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि हमनाय जायो दा एखौ फोरमायदो
जोंनिथिंथ' बिदिनो ओ नाफोरखौहाय जोंनाथिं बांसिनैहाय बिदिनो फासि जेफोरजोंहाय हमनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओमफ्रायहायो बिनि अनगायै जोङो दा दैज्लां समावहाय बै जे ओ मुस्रिफोरजों साथेनाय बेफोरखौ नुयो आरो ना ओ बेनि अनगायै बो बिदिनो दाथ' माइ गायनाय सम माइया गायखांबा जेब्ला दैयाहाय जेरैहाय गो ग्लैहैयो बेयावहाय माने बेखौहाय ओ खखाखौहाय खानानै दोननाय नुनो मोनो आरो ना ओमफ्रायहायो खखाफोरखौ सा-सानानैबो ना हमनायखौ नुनो मोनो। ओमफाय बेनि अनगायैहाय सेन सेनफोर सानायखौ नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओमफ्राय गुरनायखौ नुयो आरो बिदिनो दै गिदिर फैनाय समावहाय जे जिं जिंआवहाय थानानैहाय गांसोफोरावहाय गुरोबा बेफोरावहाय ना मोनो आरो ना आरो आरो बिदिनो सान्दुं गोसाफ्रावबा बिदिनो ओ जे दैया ओरै जेनेबा थांबाय दै थांनाय लामानि माने साइदावहाय बिदिनो माबाफोरजों जेखायफोरजोंहाय गुरोबा बेखौबो माने नाथुर फोर बिदिनो खांख्राइ बा बि दिनो नाथुर ओमफ्रायहायो सेंना बेफोरखौहाय मोनो आरो ना माने जों नाजों गुबुन गुबुन रोखोमनि नाखौहाय मोननो हायो जेरैहाय- सें ना, एलेंगा, बामि, थोरि, गोरि ओमफ्रायहायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जि औ बै खांखिला ओमफ्रायहायो थेंगोना, माने बिदिनो गोबां रोखोमनि मोनो आरोना आरो सलथखा बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनो बेफोरखौथ' जोङो माने लाबोनानै मैस्थाफोरजों जाफैयो आरोना बै नाथुरफोरखौ बा नाफोरखौ दानि समावथ' सान्दुंनि सम माने बिदिनो ओ ना फोरखौहाय ओ गुरनानै बा हमनानै बिदि जाफैनायखौ नुनो मोनो आरो। आरोना जोङो माने नाखौ थ' जोङो बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमै जायो, एवनानैबो जायो जोङो आरो बेनि अनगायैहाय जोङो एवनायनि अनगायैहाय जोङो रुनानै जायो, रुनायनि अनगायैबो जोङो बिदिनो बाथोन देनानै जायो फ्राय जायो बिदि गोबां रोखोमनि जायो आरोना नोंथांनिजों मा मा ना मोनो नोंथां?
आंनिया थुलुंगा बर'।
नोंथां मोननिथिं मा मा ना मोनो?
अ ना बर' ना मा होनो नाफोरफोरखौ ना नाफोरा जोंनियाव ओरैनो नास्राय मोनो, ओ ना सल मोनो ओमफ्राय ओ बिदिनो नाथुर, ना खांखिला, ओमफ्राय ना गोलाव, ओ खांख्राइ मोनो, ओमफ्राय ना बामि मोनो।
उम
ओमफ्राय बिदिनो ना मागुरफोर मोननाय जायो मालाबा मालाबा। ओमफ्राय बिदिथ' माने
ना मागुरखौथ' फिसिनायसो मोनो ना ना ना बे दैयावनो मोनो?
अ
दैयाव फैनाय मोनो नामा
दैयाव फैनाय मोनो माने जोंनिया ओरै माबानिफ्रायसो फैनाय ना ओमफ्राय बिदिनो मालाबा मालाबा गांजेमा मोनो, इंखावरि मोनो, ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा मालाबा बै दैफोरावनो हमो जे माने दैमा बेफोराव थाला बायो जे बेयावनो माने मोननाय जायो। खिन्थु बारा एभेलेबोल मोना। मालाबा समबावल' मोनो मानो होनबा दैमाफोराव बांसिनानो थाया बे बुस्थुआ जेब्ला मेसेंना मेसेङाव माने दै बै दैमाफोराव थाहैयोना बे समाव मोननाय जायो आरो
ओमफ्राय दैज्लाङावथ' दा ओरैनो दंग' दंला बा बबेबा बिलोफोराव मोनलाबायो दा एभेलेबेल जाबाय गांजेमाफ्रा, इंखावरिफ्राबो
दाथ' बै माइ गायनाय दुब्लिफोराव मोन
अ मोनला बायसिगोन औ बेफोराव मोनो ओं ओमफ्राय जोंनियाव मा होनदो?
माने दा खम जाबाय मोननो थांनो नागिरला
औ दा खम जाबाय बांसिनानो जोंनियावबो इदि एभेलेबल मोनला माने सि सिङाव मोनोमोन दाने मेडिसिन सारनायफ्रा बारा जाबायना बेखायनो माने माखासे मेडिसिन बिनि जाहोनाव नाफोराबो खमायलांबाय आरो बिदिनो एम्फौ एनलाफ्राबो खमायलांबाय आरो जानाय लोंनायफ्राबो माने बेफोरखौ जानो बाबाय दानिया बांद्राय मेडिसिन बाहायनायनि थाखाय
औ
ओमफ्राय बिदिनो नाफोरखौ दानिया एभेलेबोलखौनो मोनला जोंनि साइआव मानो होनोमबा गोदोहाय जेरैबायदि मोनोमोन दा बेबायदि मोनला मानो होनबा गोदो इसे अखा हादै बा दै थानाय जायगाफ्रावनो मोनला बायोमोन दा खिन्थु बिदि मोनला आरो दंग' दंला बिदि बिलोफोराबो बिराद खमायलांबाय गोदोनिफ्राय आरो माने लासै लासै खमायलांनायनि जाहोनाव नाफोराबो नांगौबायदि माने फिसाफोरखौ होनो हाला खम मथे बेनि जाहोनावनो गोबां माने खमायलांबाय आरोना जोंनि नाया आरो नै दा अखा हाबाबो माने जों। दै थाया माने माइ गायजानो नागिरा मान जोंखिया दानिया ओरैबायदि माने जालांबाय बोथोरनि माने सोलायनाया दा नोंथांनि एरियायाव माबायदि अखा हायो। आरो माने अखा हायोब्ला मा अखा हायोब्ला माबायदि नाम मोनो बेखौ नोंथाङा एसे
जोंनाथिंथ' अखायाथ' थिगानो माने नांगौ बायदि आरो जोंनाथिं अखा हायाबाबो माने दै मोनो आरो ना गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय अखानि दैजोंसो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो। अखा हानायखौ खौसो नेनांगौ जायो जोंनाथिं बिदि ननाङा आरोोना अखा हानाय बेखौ माने दैयानो माने औ औ औ जाम्फै दङ माने दैया फैगासिनोखा आरोोना जोंनाथिं जे अखा हाबाय माने दैयासो माने बारा जायो आरोना माइफोरासो दोबैनो नागिरो आरोना बांद्राय हायोबा। ओमफ्राय गाज्रि जानो नागिरो माने बिदिनो जोंनिथिंबो नानि बिदिनो मोनो नाखौथ' नाथाय बेफोर नानि गेजेरावहाय माने दायो खम मोनो मानो होनबाबो इसोर जे बेखौ नाखौहाय बिजनेस हिसाबै लायो जे सानफ्रोमबो हमनानै फानफैयो हमनानै फानफैयो बिनि थाखायनो माने खम लांनो हम औ नांगौनि बारा हमबाय नालाय नांगौनि बारा बिसोरो माने हमनानै लाबोबाल' जेबो नङा नाथाय बिसोरो नांगौनि बारा हमनो थाखाय थाखाय माने मेडिसिनफोरखौबो बाहायो नालाय बिनि थाखायनो दा लासै लासै खमलांनो हमबाय आरो ना सिगांहाय जेरैबायदिमोन बिदिखौ जोङो दा दै फोराव नायोबा माने दैफोराव मासेबो नाखौनो नुनो नागिरला आरो ना नुनो मोनला बिदि बायदि। बे जोङो दानजे आरोना
नोंथांनियाव जायगायाव बा ओनसोलाव मा मा नाखौ बांसिन मोननाय जायोमोन? गयो।
औ औ जोंनिथिंथ' एलेंगा न बोै जे एलेंगा नाखौ मिन्थियोना नोंथाङा?
एलगा
औ औ बे एलेंगाखौ मोनो ओमफ्राय हायो खान्थासि होननायबो दं बेखौ मोनो आरोना गोदै गोदै जाथारो बियो जानो।
बेखौ जे जखोना
अ औ खान्थासे दङ एलेंगाया गुफुर गुफुर जायो ना?
एलेंगाखौ सिनायो आं।
औ ओमफ्राय बैयो माने एसे सोमजोर सोमजोर जायो आरोना गोसोमहां माने गुब गुफुरानो खिन्थु बिखुङाव एसे गोसोम गोसोम जायो आर ना। यो ओमफफ्राय गुवारसिन जायो बैनिफ्राय देरसिन देरसिननो। एलेंगानिफ्राय जानो गोदै जाथारो ओमफ्रायहायो बिनि अनगायै जोंनावहाय मोनो जाहैबाय फिथिख्रि ओमफ्रायहायो ओ बिदिनो ओ ओ सेंना ओमफ्रायहायो बै बेयो मामोनलाय नाथुर मोनो। ओमफ्रायहायो बोथिया मोनो। बिदिनो जोंना मोनसे दुब्लियावहाय ओ मोनसे दुब्लि दं बे साइदावहाय जोङो माबायावहाय जुदि माइ बिदि फोमोनोबा गोमोन गोमोन जेन'बा मोजाङै हालेवनानै गायनांगौनि फोमोनोबा माने बिदिफ्रावहाय बे नाफोरखौ खननानै मोनो आरो ना माने बेसोर थ हाब्रुआव थायो नालाय बैयो फिथिख्रिया फिथिख्रिया नङा माबाया मा नामोनलाय बेयो हाब्रुआव थाग्र नाया बालाबोथिया बेखौहाय हाब्रुआव मोनो आरोना जोंनिथिं बिनिनो
नोंथांनि जायगायाव बहामोन
जोंनाथिं जोंनाथिं साहाथिं साहा आरो दा जोंना
नङा ए ड्रिस्टिकआ नै द्रिस्टिरिकआ
औ जोंना चिरां माने साहाथिं जायो औ माने बिदि हमबानो मोनो आरोना जोंनिथिंजाय
औ
ओमफ्रायहाय बेनि अनगायैबो बिदिनो हमनानै ना फोर हमनानैहाय गुबुन गुबुन रोखोमैहाय हमो आरोना बिदिल' हमा माने थेनानैबो हमो ओमफ्राय थेनायनि अनगायैहाय बिदिनो मालाबा सारनानै हमो आरोना नाफोरखौ सारनानै हमो। जों गुबुन-गुबुन रोखोमैहाय ओ बिदिनो आरो बे ना ना माबानायफोरखौ नोंथाङा बानायनो रोङो नामा जे नानि हमग्रा जेरै खबाइ जेखाइ फोर बा खखाफोर
खखाखौ रोंगौ ओमफ्राय सेनखौ रोङा ओमफ्राय जेखायखौ रोङा ओमफ्राय ओरैनो ओरै थेला जे नारग्राया ओमफ्राय बिदिनो ओरै लाबजे ओमफ्राय मुस्रिजों सानाय जे बेफोरखौ रोंगौ रोंनायालाय बानायनो माने बैफोर जेखाय खबाइ बिसोर माने एसे गोबावबो सम लायोना आरो इसे खस्थ'बो बानायबाय थाबासो माने आथ' जायो आरो बेखौ बुस्थुखौ खेबसेनो रोंनाय बुस्थु नङा बेयो माने सोलोंबाय थायाबा
नंगौ माने बेखौथ' जों माबाजोंनो खखा खखाखौथ' औवाजोंनो बानायोना आरो
औवाजों सिनखावबानो जायो
औ औ
आरो दा बेफोर बुस्थुखौ जोंनि माने बानायनाया बिराद खमसै मानो होनबा ना सानाय माबायाबो खमायलांबायना माने बेफोरखौ माने बानायनाया बिराद खमुसै आजिखालिनो
औ
दा समाबो जाबाय नोंथां औ जागोन दे औ